औ ओ गोजोन बेलासेनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम ओ बेलासिनि गोजान गोजोन सुदेम बार गोजोन गोजोननाय ओ गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय
औ
दे नोंथाङा ओ मानि सोमोन्दै रायलायनो होननानै ओ कल हरनाय जादोंमोन बेखौ नोंथाङा गिबियावनो ओ फोरमायग्रोदो
ओ जों दा रायलायनो साननाया जाहैबाय ओ गारि मथर हान्था मेलाखौ लानानै जों रायलायगोन
औ
ओ माबायसा हान्थामेलाफोरा नोंसिनि साइडजों माबायसा गारि मथरनि बागै लानानै रायलायगोन नोंथां
औ
ओ नोंथाङा बुंग्रोलाय ओ हान्था मेला होनना बुङोब्ला नोंथाङा मा मा सानो
हान्था मेला होनबा जेरैहाय जोङो दावबायनाय जेराव जेरावबो थांथिंनाय ओ बेफोर बेफोरबायदिनो बेफोरखौ बुंनाय जायो आरो ओ लोगोसे ओ बिदिनो नोंथाङा माबे जायगायाव माबायदि जायागायाव थांनानै मोजां मोनो बेखौ एसे ओ गोलावै गुवारै फोसावनानै होबानो जाबाय
नोंथां ओ नेटा नोंथांनो नाङाखै नामा ओ नांथा नुंथा खोनाबाय थादों नोंथां हेल' हेलौ
खोनाबायना नोंथां औ खोनादों
खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय दे बुंफिनलायसै नोंथां नोंथाङा बुंफिनलायसै आं खोनादिया माने नेटा नांथा नुंथा जाना होदों
नोंथाङा माबायदि जागायाव बेरायनानै माबायदि जागाखौ आरो माबायदि जागायाव थानानै मो जां मोनो आरो माबायदिहाय हान्थिनानै मोजां मोनो नों बिथाङा बेखौ एसे फोरमायना होदो
औ बांसिन हाजो एरिया माबेबा बिबार बागान माबेबा गामि सोलुरै माबा ओ समायना गामि ओनसोल बेफोराव बेरायनो मोजां मोनो आरो आं बांसिन मटर साइकेलजों दानियाथ' मटर साइकेल ओंखारसोबाय आम दामि गोबां आं बांसिन मटर साइकेलफोरजों बेरायनानै मोजां मोनो आरोखि नोंथां
औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा बेयाव बेरायना बांसिन मोजां मोनो
नों बुंनाय बायदि जायागाखौ मोजां मोनो आरो बे हाजोआवबो दै बो हैनाय दै दै गोलैख्लायनाय बेफोरबायदि जायगा दुगैनायाबो मोजां मोनो आरो दा जों हान्थिनायाव जि ओ सोरां मोजां जायो ओ गारि सालायनो थाव सोनो
गारिखौ जोङो माबायदि सालायनांगौ फोरमायना हो हायोब्ला